नोंथां नोंथां ओ खोनादों ना नोंथाङा? खोनादोंना औ ओ नोंथाङा ओ मा खालामबाय दंबा? मा खालामबाय दं नोंथां?
आं दङ बिदिनो ओंखाम जाखांना उन्दुना। आं बिदिनो जिरायना दङ नोंथां
अ ओ नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय औ आं दं नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
अ औ
नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना औ आयदाया जाहैबाय जेरै जोंना उम जोंनि बर' सुबुं फोराथ' गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जायो नङा होमब्ला नोंथां। बिदिनो जोंना गोबां रोखोमनि ओं ख्रि जायो जेरै ओंख्रिनि गेजेराव जोंना बर'फोरा बर'फोरनि ओंख्रिया मा मा ओंख्रिया जोंना बिदिनो मुं थांनानै दं बेनि बागैनो नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होग्रोदो
औ नोंथां मा होनो दा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि बुङोब्लाथ' नोंथां मा होनो अनलाजों ओ दाउजों ओ बेनिफ्राय ओ बिदिनो जोंनि अनलाजों दाउजोंआ जोंनि बर'फोरनि थाखाय गो-रो मा होनो फेभ्रेट खा बियो गोनांथि आरो जोबोद गोथावबो जायो। ओ बिदिनो बे अनलाजों दाावजोंखौ आरो माजों बानायो आं एखौ एसे फोरमायना होनि नोंथां ओ मा होनो बेखौ माइरंजोंनो औ माइरं ओ माइरंखौ एसे ओ सोमना दोनना नङाब्ला बिदिनो सु-सुस्र'नानै देनानै बेखौ अनलाखौ ओ बिदिनो ओ दाउखौ सायनानै ओ एवफ्रामना लानानै ओमफ्राय बेखौ दाउखौ दोनथ'नानै जोङो अन अनखौ बे माइरंखौ देना लाब्ला अन जायो बिदिनो औ अनखौ जोङो औ मा होनो ओ बिदिनो दाउ दैखौ होग्रोना लानानै जुदि ग्लब ग्लब गोदौवोब्ला खारैबो होबाय होनानै बिदिनो अनखौ जोङो इदिनो फ्रि फ्रि साफ्रिना होनांगौ जुदि माखासे बिदिनो हब्लाथाय जोंना अनलाया गो गथा गथा जानो नागिरो माइरं माइरं थानो नागिरो आरो बि दिनो गथ' गथ जानानै औ नोंथां बेनिफ्राय औ बिदिनो जोंना ओ उनाव आरो बे एवफ्रामना लानाय दाउखौ जोङो ओ गारसना होनांगौ अब्लानो मोनो औ बिदिनो गारसनना होब्लानो जोंना अनलाया जायो बिदिनो खारै संख्रि होब्लानो आरो ओ जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरा जोबोद माने गोथाव दोङो आरो ओ बिल' नङा अनलायाल' नङा जोंना बर'फोरनि ओंख्रिया ओ नारजिजों अमा बेखौबोथ' जोङो जानानै जोबोद गोथाव मोनो नोंथां। ओ बिदिनो आरो औ सबाय जों दाउ आरो सबायजों अमा बेफोरथ' जोंनि बर'नि थाखाय गोबां फेभ्रेट मा होनो बुंनो थाङोबा ज गोनांथि बे बेफोर ओंख्रिखौ जोङो दाना औ टाउन सहरफोरावबो गिदिर गोिदिर हटेलफोरावबो दाना जोङो दाउ सबाय ओ बिदिनो अनलाजों दाउ नारजिजों अमा बेफोरखौ दानिया मोननो थाङो आरो नों थां गुबुन हारिफोराबो जानानै गोथाव मोनो। ओ जोबोद मोजां मोनो आरो नों थां आरो बिदिनो ओ साम' साम'जों सबाय ओ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गोबाङानो ओ मा होनो बिदिनो ओ फानो। हटेलफोरावबो फानो बेनिखायनो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जानानै जोबोद मोजां मोनो नोंथां नोंथाङाबो हाहैबाय औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ जागोन नोंथां ओ जे नोंथाङानो बुंखाबायखि जोंना अनला सबाइ बिदिनो नारजि अमा बेफोर जोंनि थाखाय बर'नि बे गोबां मिलौ हाबा आरो नोंथां जेरै जोंना बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओंख्रिफोरा माने बर'नि ओंख्रिफोरा माने ज बिदि बासिख'ना लानाय माने बिदि गैया आरो नोंथां जेरैहाय जोंना आरो बिसोरनो जायो जेन जोङो न'फोराव बानायना जानाय बानायना एबा बायनानै जानायनि अनगायैबो हाग्रानि ओंख्रिफोरखौबो माने जों नागिरनानै जायो आरो नोंथां जोंना माने गोबां मिलौहाब मिलौहाब ओंख्रिफोर दङ हाग्रानि ओंख्रिफोराबो बिदिनो जोंना जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंना' बिदिनो आरो मुलि महरनि मानि मुनि बिदिनो आरो जारि बिलाइ आरो गोबां माने बिदिनो गोथाव गोथाव माने ओंख्रिफोर माने दोङो आरो नों दा जोंनि हाग्रा हाग्रानि ओंख्रिफोराबो आरो जोंना बिदिनो न'आव बानायनानै जानाय होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय अन बुंलांखानाय जेरै अनला ओंख्रि जों माने बे अनला ओंख्रिफोरखौहाय माने न'आवनो जोङो बानायनानै जानाय होननानै जों बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो न'आव जानाय माइरंजोंनो जोंना जायो नालाय बिदिनो जोंना न'आव जाहाय माइरंजोंनो बानायखाय जानायखायनो जों बेखौ माने न'आवनो बानायनानै जानाय ओंख्रि होनानै माने जोङो। बुंनाय जायो आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ बे ओंख्रिफोरखौहाय जोंना न'आव संना जानायनि अनगायैबो जोंना माबेबा माबेबा ओंख्रिफोरा गोबां खामानियावनो जोंनो हेफाजाब होयो आरो नोंथां जेरै जोंना हेफाजाब होनायनि होननानै बुङोब्ला जोंना जेरै नारजि ओंख्रियाथ' सङैनि सिगाङावबो जोंना ओ बे गोबां जोंनि नांगौ जानाय खामानिफोराव गोबां हेफ फाजाब होयो जोंखौ ओ जेरै जोंना नारजि उरगानाय गोबां नेम दङ बेफोराव जोंना बे नारजिखौ नांथारगौ जायो आरो जोंनाहाय दंबावो जेरैहाय उ अनला अन अनला ओंख्रिखौथ' जों न'आव जाखायोआनो जानायनि अनगायैबो जोंना जेरैहाय जोंना ओ गामिफोराव बिदिनो सोरबा हिनजाव गोदान लाबोब्ला बेफोराव जोंना बिदिनो हिनजाव गोदानाहाय अनला खारै संनानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ माने ओ जाहोनांगौ आरो। बिदिनो ओ जाहोनानै जोंना बिदिनो ओ गासै रायजो राजाफोरनो जोंना बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जाहोबाय जाहोनानैहाय जोंना बिदिनो ओ जोबथारनायावहाय जोंना ओ जेब्ला खैना गोदाना ओ अनला ओंख्रिखौ बानायो अब्लाना जोंना बिदिनो बर गोदान आरो बरनि लोगो बरफोरा बिसोर सानैनोहाय गिबियावनो माने जाहोलायनाय जायो आरो नोंथां ओ बेनि उनावहाय जों नोंथाङा नोंथाङाथ बुंलांखादोंमोन अनला ओख्रि बानायनायनि नेमखान्थिखौ एबा अनलाफोरखौ माबायदि बानायो बेनि बागै
औ
हांखादों ओ माने आङो बे बेखौ सानाखै माने आं अनला ओंख्रिखौ जेरै जोङो मा मा खामानियाव बाहायो बेखौ आङो नोंथांनि एसे फोरमायना फोरमायनानै होबाय जेरै जोंना अनला ओंख्रिखौ ओ हाथा खुरनायफोराव बाहायो बिदिनो आरो जोंना ओ जेरै मिटिं जायोब्ला साहित्य सभाफोर मिटिं जायोब्लाबो जोंना बेफोरावबो अनला ओंख्रिखौ माने ओ संनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आरो जोंना जोंनि बर' सुबुंफोरा आथिखालावहाय हाबाफोर जायोब्लाबो जोंना बै अनला ओंख्रिखौसो माने होसो आरो नोंथां। आरो बिदिनो जोंना बर'फोरनि गेदेर गेदेर मिटिंफोरावबो जोंना अनला ओंख्रिखौ माने होनाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना अनला ओंख्रिया ओ गोबां माने मुंदांखा बर'नि ओंख्रि होननानै माने जों बुंनो हायो आरो नोंथां आरो जोंना दंबावो जेरैहाय अनला ओंख्रियाहाय ओ जेरै जोंना ओ बिदिनो गिदेर गदेर हटेलफोरावहाय जोंना बेखौ माने फाननानै माने गोबां रां खामायगासिनो आरो जोंनि ओ बर' सुबुंफोराहाय। आरो जेरै जोंनो नारजि अमाफोरखौबो माने गेदेर गेदेर हटेलफोरबाबो जोंना बिदिनो फाननानै रां खामायगासिनो आरो नोंथां आरो जेरैहाय जोंना बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जेरै सबायाइजों साम'फोराबो गोबां मिलुहाब जायो। जेरै जोंना सबायाइजों ओ साम'फोरखौबो गोबां गिदिर गिदिर हटेलावबो जोङो मोननो हायो न'आव न'आव संनानै जानायनि अनगायैबो जोङो जेरै हाय बेफार खालामनानैबो माने ओ ओंख्रिफोरजोंहाय मायबा बर'नि ओंख्रिफोरजोंहाय बेफोर खालामनानैबो गोबां रां खामायगासिनो दं आरो नोंथां आरो बिदिनो हो जोंना बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंना ओ जेरै जोङोर' हाग्रानि बे मोननाय थास'
औ
माने बाहागोखौनो जों जायो जोङो माने ओ रोदाखौल'सो जानाय जाया। ओ जेरै जोंना ओ दाथ' जोंना थास' बिबारनि माने थास' बिबार ओंखारनायनि जेरैहाय जोंना दा थास' बिबार मोनो नालाय नोंथां जेरै जोंना थास' बिबारफोराबो ज गोबां गोथाव जानो थाखाय बिदिनो आरो जेरै थास' आइथिं थास'नि ओ बिलाइ बेफोरखौबो थास' बिदिफोरखौबो माने जोङो गोरलै गोरलै बिलाइफोरखौबो जों खानानै जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना जोंनि बर' सुबुंफोराहाय बे थास'आव गोबां गोथाव मोनो। आरो थास ओंख्रिखौहाय न'आव जानायनि न'आव जानायजों लोगोसे जोंना अमा फिसिनायाव माने अमाफोरनोबो जोङो हानानै होनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनो जोंना अनला ओंख्रि आरो बिदिनो नारजि अमा बेफोरथ' जोंना बेफार खालामनायावबो बाहायजाखायोआनो। आरो लोगोसे जोंना थास'नि ओ बिबारफोरखौबो जोङो लासै लासैनो बेफार खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथां जेरै थास' बिबार जों अमा होनबा जोंना गोबां गोथाव मोनो बिदिनो जोंहा लासै लासै थसा बिबारजों अमायाबो माने हटेलफोराव फानजागोनखौ माने बुंनो हायो आरो नोंथाङा अ माबेबा माबेबा हटेलफोराव मोनोबो जानो हानाय
औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जोंनाथ' दोननायनि समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै बिदिबा नोंथां गोजोन्थों नोंथां
औ
औ